द
हेलौ नोंथा
हेलौ नोंथां अ नोंथां खोनादों
औ खोनादों
अ होनब्ला नोंथां थोंजों जों टपिक लानानै हाबहैनोसै नामा? हुम होमब्ला जोंनि दानि सावरायलां आयदाखौ जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे हाग्रामा ओनसोलनि सायाव सावरायनसै नङा होमबा?
औ औ सावराय जागोन नोंथां।
औ ओरैनोथ' हाग्रामा ओनसोल होननानै बुङोब्ला जेरावनाखि बिफां लाइफां दंफांफोरजों बुंफबना थानाय मोनसे जायगा आरो लोगोसे बेवहायनो थायो जिउ गोनां जिब जुनार
औ नंगौ नंगौ
दा जोंनि ओनसोलफोरावबो हाग्रामा ओनसोलफोर दं जेरावनाकि जोंनि खाथिथाराव मोनसे सिकोनाजोहोलाव नेसनेल पार्क दं आरो लोगोसे जोंहा बि टि सि ओनसोलावहाय मानास नेसनेल पार्क मोनसे दंबावो आरो दंबावो रायमन ना नेसनेल पार्क जों हा माखासे बे सरखारजों सिनायथि जानाय मोनसे जोंनि सम्पद दा बे हाग्रामा ओनसोलनि बागै जों सरायनो थाङोब्ला ओरैनो मोनसे फ्राउड माने एसे गो-गोराथाव आरो जेराव जोंनि ओनसोलफोराव थायोब्ला बा जोंनि ओनसोलाव थायोब्ला बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां माने गोनांथि जेरावहाय सुबुंफोरा बेखौ माब्लाबा समाव ओरैबायदि अनागारि खालामो मानि बिफां लाइफां दानस्रांनानै एबा हाग्रामाफोरखौ एवस्रांनानै रैखाथि गैयै आरो बेवहाय गोदान हादान सिफायनानै न' लुनानै थायैयो आरो लोगोसे जोंनि जिब जुनारफोरखौबो बुथारो जेरावहाय बेफोर मोनसे हाग्रामानि नि सम्पद बेसेन गोसा दंफांखौहाय हाफायनानै गोबां खहा खालामो जेराव बियो बिफां लाइफां दानस्रांनायाहाय आरो हाग्रामा एवस्रांनाया आथिखालावहाय सर खारनि नोजोराव माखासे आयेनारि बेरेखा दा बे बिथिंखौहाय सुबुंफोरा मिथिसेयावबो जे बियो सरखारनिल' खहा जायो बेखौ साननो नागिरो जेराव बे जों सुबुं माहारिनिबो ख'हा दा बे बिथिंङावहाय नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि बेवहाय बिफां लाइफां दानस्रांनायजों खालि जोंनि सुबुं समफोराल' खहा जाया बेवहाय लोगोसे जोंनि आबहावायाबो गेब्रेङो बेयावनो जोंनि माखासे नांगौ नांगौसिबांनि माखासे जेरैबायदि ओ ओ बायदि जोंनो बोथोरारि समावहाय आबाद मावनायाव बेफोरबायदि अखानि गोनांथि जायो बेफोरबायदिया माने जोबोद खम जालांनो हमबाय आरोखि जेराव बिफां लाइफां दानस्रांनाय जेराव बेखौहाय बांहोनायनि आदबफोरा गैला बेनि मोनसे बे हुदाया गैला जेलाव जेरावहाय मानि जोंनिहाय मानसिफोरा अवाल्ड इनभारमेन्ट दे फैबाल' माखासे बिफां लाइफांफोरखौ गायनायनि मोनसे थांखि लायो जेराव बे वार्ल्ड इनभारमेन्ट दे खौ ल' मानि नेया लासे ओ जेब्ला नो मोजां सम जायो अब्लानो बिफां लाइफांफोरनि गायनाय हुदाखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागौ होननानै आं सानो मानो होनब्ला जों बोसोराव खनसेल'सो त आबहावा साना फैयो बेखौ जों नेया लासे जोंनि गेजेरावहाय बिफां लाइफांफोर बांहोनानै जोंनो जों मानि आबहावानि मोजां लाखिनो हायो नामा बेखौ साननाया मोजां जागोन होननानै सानो ओ लोगोसे हाग्रामा ओनसोल होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि हाग्रामा ओनसोला जुदि थायोब्ला जोंनि सम्फदफोरा जोंनि बै मोजां मोजां जिब जुनारफोरा थायोब्ला माने गोबां दावबायारिफ्राबो नायनो फैयो आरो बैफोर बेसेन गोसा दंफांफोरखौबो नायनो फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोजान गोजान दाब दाब जायगानि जोंनि हादरनि हादरनिल' नङा बेवहाय गुबुन गुबुन आउट कान्ट्रिनि हादोद हादोदनिबो माने माखासे रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोर फैयो जेराव जोंहा मोनसे गोग्गाथाव जायो । मोनसे जारिमिनारि प्लेस हिसाबैहाय बिथांमोनाबो रिसार्च खालामफैयो हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होननानै आं सानो आरोखि जोंनि जि गेजेराव जुदि बे हाग्रामा ओनसोलफोरखौ रैखाथियैनो दोनबाय थायोबा । दा नोंथाङा आं बुंनायफोरनि सायाव आरो लोगोसे हाग्रामाफोरनि सोमोन्दै सरजाबनानै एसे बाथ्रा बुंनो थाखाय आं नोंथांनो सम हगारनाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जि आयदानि साव सायाव सावरायदों बेयो नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनायफोरा गासै बो सैथो नोंथां गनाय जाथा वना मानो होनोबा इ अरनबारि हाग्रामा ओनसोला ओ जोंनि थिंबो खाथि जायै जोंनि ओनसोलाव मोनसे दङ खाथिजोंनो मानास हाग्रामा । मानास हाग्रामानि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों मानास हाग्रामाया जादों मोनसे नेसनेल पार्क बेयाव गोबां दावबायारिफोरा गोजान गोजाननिफ्राय नायफ बेयो जाय गौ बेनि थासारि मिट थिंगानि नुथाय अरनबारि अरनबारियाव थानाय बायदिसिना जिब जुनार मोसा मै हा मैदेर गान्दा बायदिफोरखौ नायफैयो जाय जोंनि ओ मिथिंगानि ओनसोलनि सम्पद बेफोरनि थाखाय जों गोबां मुंदांखा नोंथाङा बुंलांदों दि बेफोरबायदि हाग्रा अरनबारिखौ संरैखा खालामनांगौ थारैनो नंगौ मानो होनोब्ला बेफोरबायदि अरनबारि हाग्रा बंग्राफोरखौ जों बिफां लाइफांफोरखौ संरैखा खालामाबा इयुनाव जोंनो खैफोदाव गोलैनो हागौ मानो होनोब्ला बैफोरबायदि दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रानिफ्रायसो जों थांनानै थायो मानो होनोब्ला बेफोर दंफां लाइफांफोरा जोंनो अन्क-अक्सिजेन गेस होयो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि अक्सिजेन गेस होनायखायनो जों दासिमबो थांनानै दङ जिब जुनार मानसिफोराबो आरो बेफोरबायदि संरै खाखौ जों खालामनांगौ जायखौ जों बिफां दानफायो बिनो बिफां दानस्लायस्लायस्लाय जों बिफांखौ गायनांगौ नंगौ नोंथां खायसे खायसे ओनसोलाव गोबां बिफां दाननायनि जाउनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों जायनि जाउनाव जों अक खानि बिबाङा खमायबोनो हमदों ओ आबाद मावनो थाखाय जों नांगौ समाव अखानि अखानि दै-दैखौ मोना बेनि थाखाय जों फसलफोरा आबाद फोथारफोरा आबादफोरा गाज्रि जालांनो हमगासिनो दङ जायखौ जों संरैखा खालामनांगौ बेखौ जों खालामाखै दानफायदों बायदिसिना जों गावनि सम्पदखौनो गाव फोजोबस्रांना लानो हमदों आरो बेफोर जाबाय दासान्दै जोंनि सरखारारनि बेरेखा हाबा मावनाय ओ अरनबारिनि बायदिसिना हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायोब्लाबो ओ सरखारा सरखारनि आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय जायो बेफोरखौ आं मिथिगौ नुदों नोंथां आरो जिब जुनारफोरखौ खालामब्लाबो आयेननि बेरेखा जायो। मानो होनोब्ला जिब जुनारनि खेथ्रआवबो गोबां ओ मानसिनो हेफाजाब होयो जिब जुनारनि थाखाय जों गुबुन ओनसोलनि मानसिफोरजों जोंनि ओनसोलखौ सिनाय जा हायो आरो मुंदांखा जालाङो जेरैहाय काजिरङाया थसेल' गंगोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा बेफोरबायदिनो गोबां मुंदांखा जिब जुनार दङ दाउराइ बायदिसिना दाउफोराबो गोबां मुंदांखा जिब जुनार बे फोरबो दा गुबुननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव काजिरङा हाग्रामाखौ नायनो फै नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय थसेल' गं गोनां गान्दाखौ जों थसेल' ग गोनां गान्दानि थाखाय जोंनि काजिरङा हाग्राम जोबोरै मुंदांखा गोबां ओ ओनसोलावनो मिथिसार जानाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नायनो फैयो आरो गोबां बाख्नायना थाङो बेफोर जाबाय जोंनि थाखाय गोग्गाथावना नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जों जेरै आबहावा सानफायो बोसोराव खेबसे बेफोरबायदि आबहावा सानखालियावल' बिफां गायोब्ला जोंथ' जानाय नङा नोंथां सानफ्रोमबो जों गावनि थांखिखौ लानानै बिफां गायनांगोन आबहावा साना बिफां गायनाय साना बेनो थांखि लाना गायोदि जेरैहेन जोंनि बुहुमा बुहुम नाङै मुलुगनाङैनो बिफां लाइफांफोरा थायो आरो जोंनि बुहुमखौ दुंहाव थासारिनिफ्राय बासि होयो आरो जों थांना थानायाव हां लानो थाखाय अक्सिजेन गेस होयो बायदि आरो थासारिखौ ओ मोजां खालामो अखानि बिबाङा नांगौ समाव जायो आबादारिफोरनि थाखाय हेफाजाब होयो बेफोरनि थाखाय जों बिसन गायो नङा होमबा नोंथां? ओ फांसे फांसे अरनबारियाव फांसे बिफाङाबो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार बिफां मोनसेया जोंनो बायदि बिफाङा फिथाइबो होयो सायाबो होयो अक्सिजेन गेसबो होयो गोबां हेफाजाब होयो बेनिखायनो जों फांफ्रोमबो बिफांखौ जों जोथोन लानाया जोंनि बिबां जोंनि खामानि नङा होमबा नों थां औ बिदिनो जों अरनबारि गोबां दङ ओ मुलुगनाङैनो मुंदांखा जोंनि काजिरङा हाग्रामा रायमना नेसनेल पार्क मानास हाग्रामा बेफोरबो गोबां मुंदांखा आरो नोंथां बेफोर बायदिनो आं दावबायना मोनबायदि मानास हाग्रामायावबो दावबायनो मोनदों जों जिहेथु दावबायनो थांनायाव नुदों बायदिसिना जिब जुनार आरो फरेस्ट गार्डजों लोगोसे थांफानानै म ता थसेल' गं गोनां गान्दा मै मैदेर आरो बायदिसिना दाउराइ दाउ बायदिसिना दाउ रोखोम बेफोरबायदिफोराबो बैफोर हाग्रा अरनबारियाव गावनि न' बायसा थायो। होनोब्रा अरनबारि हाग्रा बंग्राफोराबो मोनसे न' खरसो नङा होमबा नंथां औ आं बेखिनि आंनि आयदाखौ फोजोबबाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथां
औ जोङो नोंथां सम बायदियै नायनानैहाय जोंनि सावरायनां आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।